हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथां फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ।
औ नोंथां सम दङ।
औ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनि जेनेबा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरना जाबोगासिनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि बायदि बर' आइजोफोरा बिदि ना गुरनानै जाबो जाबोगासिनो एबा जिउ खुंगासिनोनो नामा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां
औ
जों बर'फोराथ' जोङो गोदो आजै आजौ बिदिनो आबै बौमोननि समनिफ्रायनो जोङो ना गुरनाय जानायखौ खोनाबोदों दासिमाव लासै जोङो नुबोगासिनो नङा होनबा ओ बर' बर'फोरा जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा ना गुरनानै बिदि बिदिनो न'खर खुंबुंनाय खायफा खायफा न'खर दङमोननो ओ बिदिनो गासैबो फाम जोङो ना बिदिनो नाला दैमा दैसा बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारफोराव गुरथिं गुरथिं जोङो सामु खांख्राइ ना एबा एंखावरि गांजेमा ओ जोङो नागिरनानै बेजों गुरनानै जोङो सानफ्रोमबो जोङो फाननानै न'नि नांगौखौ सुफुंनाय एबा गावनि जानाय आदारफोरखौ बायनाय बि ओ खोनानो मोनबोदों
औ नंगौ।
जोङो गोबां
औ
ना खांख्राइनि जेबो आंखाल गैयामोननो जोङो बिदिनो गावनि लांगोना सेरावनो जोङो बिदि दै बोहैबाबो जोङो ना बिदिनो गिदिर फिसा गासैबो जोङो जाख' हायो ना मोननो मोनोमोन होननाय मिथिनाय जायो ओ नाथाय ओ बे नाया ओ बिदि दोंङो ओ नां नांगौनि बारा बिदि मोनोमोन होनबाबो जोङो रांफोरा ओजोंनो फानबाबो जोङो हाथाय बाजारफोराव फानबाबो नांगौ बायदि बेसेनखौ मोना मोनामोन होनना मिथिनाय जायो ओ रांनि बिबांङा एसे खममोन नाथाय आथिखालाव आथिखालाव जोङो ओ गोबां बिदिओ ना गुरनानै बिदि फान ओ फानथिंनाय हुदा जोंनिया हा--थाय बाजाराव जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा जोबोद दाम लायो बिदिनो जोङो फवासेफोरावनो जोङो ओ बिदि जोङो सेजौ रां गाहाम होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा। बिदिनो जोङो दा दा समनि आंखाल गासैबो ओ गावबा गाव जोङो खामानियाव बेस्थ' थायो नङा होनबा नोंथां जोङो ना गुरनायखौ आथिखालाव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनला ओ नाथाय जोङो बर' आइ आइजोफोरखौ जोङो साखाथिनि जोङो ओ गामि एबा जोंनि खाथि खाथि खाला फोरनिखौ जोङो लोगो लानानै जोङो ज' ज' जोङो ओ बिदि ओ गुरनो थांनाय फोथार एबा जोङो दैमाफोराव गुरनो थांनाय गावनि न'आव जानो ओंख्रिनि आनथा जोङो गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ नाथाय जोङो आथिखालाव नोजोर होना नायोबा जोङो गोबां नाखौनो मोननो थांला नङा होमबाओ जोंनिया ओ बुंनो थाङोबा जोंनिया गांजेमाफोरखौ बारा नुनोबो थांला आरो जोङो जोबोर ना गुरबाबो जोङो माफा मानै जोङो मोननो थाङो नङा होमबा बियो दा जोबोर जरा जरा बिदि फाननाय जायो बेखौ जोबोर बेसेन गोसा बियो दा बाजि रां गाहाम थामजि रां गाहाम फाननाय जायोत बेहाय जोङो नाफोरखौबो जोङो नास्राय ना एबा बोथिया ना बिदिनो साम' खांख्राइ एंखरिफोरखौ गोबां मोननो थांला नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो बिदि जोङो फोथारफोराव मुलि बिदि ओ हाग्रा थैनाय मुलि बायदि हास फा जोङो सारनानै एबा जोङो बिदिनो थेखथोरजोङो हालेवनानै बिनि ओ जोङो जेलजों बिनि थावजों जोङो मोननानै माबानायफोरखौ जोङो थैनायखौ जों नुनो मोनो थाखायनो नाफोराबो जोबस्रुनो हमबाय नाफोरखौ जोङो नांगौ बायदि गुरना मोनला नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ आथिखालाव अ बिदि ओ सुबुंफोरा ओ न'खर न'खर बिदि फुख्रि बानायनानै ना फिसिनो हमनाय खौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा जोङो न'आव जानो थाखायबो जोङो गोसो जाबानो जोङो सारना जानो हायो एबा जों आलासि दुमसि फैबानो जोङो बेखौ सारना जाहोनायखौ नुनो मोनो जोङो सारनानै हाथाय औ हाथाय बाजारफोरावबो जोङो फानहैनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे जोङो फिसिना फाननायनिसाय जोंनिया
औ
बिदिनो गुरथिंनाया बेसेना गोबांसिन नङा होमबा
औ नंगौ बिदिनो जोंनिया ब बोथिया नाफोरनि नामाबो बिदि फवासेयावनो पनसास थाखा बाजि
औ नंगौ नोंथां औ औ
थिग बेबायदिनो बुंनो जोंनि आरो दानि ना गुरनाय जोबोद फाराग नुनो मोनबाय नामा
औ नंगौ।
गोदो बांसिन आंखालाव गोलैनायमोन नालाय जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो बांसिन आंखालाव गोदनाय रायनाय गोदोनि बर' आइजोफोरा बिदिनो सोरेनबा बिदि बोथिसे राननानै बोथिसे राननानै बिसोर माने नाफोरखौ गुरथिंैबो थायोमोन आरो
औ नंगौ
गोदो जेराव गुरैयावनो नाफोरखौ मोननो मोनो आरो बांसिनानो बिदिनो बिसोरो न फानै बानायनो बिदिनो ओंखाम बोथिसेनि थाखाय बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामनांगौमोन आरो माने गोदो नाफोरनि दामफोराबो जोबोद खममोन दाथ दाथ' जोबोद बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां औ सिगां बिसोरो बिदिनो ना गुरै गुरै जाबोदों आरो आगोलनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा बिब्दि आगोलथ' बांसिना मोननो थाङोमोन दा बिदिमोनला दाब ग सिगांनि बायदि जों बिदिनो दा बिदिनो एंखावरि गांजेमाफोर बे गोमालांनो हमनाय बायदियनो जाहैबाय नङा हबा बेफोरखौ दानिया नुनो थांला बिदिनो मासे मानै खम नुयो आरो बिदिनो जों दा जो बिदिनो बिदि ओ बिदि बिलो एबा बबेबा दुब्लि फोथार लेेजाफोराव ना गुरनो थांबाबो जों माने आगोलनि बायदि मोननो थांला आरो जोबोद खम जाबाय औ औ औ बिदिनो गोदोनि बायदि ओ ना गुरनाय थांनायखौ बिदि लैहोर लैहोर गनो थांनाय नुदों थांला आरो दानिया एसे खम जाबाय औ ओमफ्राय ओ बुंनो थाङोबाथ' गोदो जोंनिया बिदिनो लाइमोनफोरा बांसिन नाफोरखौनो हम हमनानै जेनेबा बिदिनो नाफोरखौनो थांनायखौ नुयोमोन आरो।
औ नंगौ।
दानि जुगाव बिदिनो जोंनिया ओ गथ' गथायफोरखौ खायफाफोरा उन्दै समफोरावनो बि बबहाबा फरायनाय हस्टेल एबा रुमाव नङा हबा नोंथां बिसोरो उन्दै ओंखायनो जोंनि बे बर'नि जेन'बा ना गुरनाय बिदि माइ गायनायफोरखौ बारा एसे रोङा एबा थांफेराखै आरो बेनिखायनो बिसोरो गोजानथानाव फरायनानै बेफोरखौ मिथिया बेनिखायनो बिसोर जे दानि जुगनि लाइमोनफोरा बि ना गुरनायफोरखौ बांसिनानो रोङो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ दाबो ओ ना गुरनो थाङो बुंब्ला जों बिब्दिनो दुब्लियाव बा फोथाराव ट्रेकटर हालेवनाय जों एसे मोनो आरो ना। ओ ना खुसिया बिदि बांसिन मोनो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनिखि बे खेनायफोरा जोबोद दाम गोसा आरो नोंथां।
औ नंगौ।
खुसियाफोराबो जोबोद दाम गोसा आरो खुसियाखौ गोबां मानसि जेराव बेमार जानाय मानसिफोराबो गोबां जायो। नङा होमबा? बे थैनि थाखाय मोजां बिदि साननानै औ। थिग बेबायदिनो ओ जों बर' आइजोफोरा बिदिनो ना गोदोनिफ्रायनो ना गुरनायखौ जेनेबा ना गुर ना गुरनाय हुदाखौ दासिमबो गाराखै आरो माने बिदिनो फान्नो जायो बिदिनो न'आवबो जानो हायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो ना गुरनाय बुंब्लाथ' जोंनिया ना गुरनो थाखाय जोंनो जेखाइ खबाय बिदि सेन ककार फोरखौ नांखागोन नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जोङो ओ दुब्लि एबा बोथोराव ना गुरनो थांबा जों गोबां ना मोनबा बे नाखौ जोङो नाफामबो बानायो आरो। आरो
औ नंगौ।
ओ नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जोङो नाफाम बुङोबा बर'फोरनि जोबोर मोनसे आंगो बेयो ओ ओंख्रि नङा होमबा नों नोंथां गासैबो गासैबो गोथाव मोनो जोंङो नाफाम बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ ना गुरनो एबा सारनानै लाबो बा बुरजा नांगोनि बारा बुरजा मोनबा जोङो बेखौ सायनानै आरामसे सुस्रा लानाय जायो नङा होबा नोंथां बेखौ एसे सोनानै जोङो ओ फोराननानै ओ फोरनानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखो बेखौ जोङो उलार एबा दिंखियाव देनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोङो बिदिनो बेखौ देनो थाखाय जोङो ओ थास' बिदिनो थास' बुगाफोर होनानै जोङो देनायखौ नुनो मोनो एबा जोङो खुमब्राफोरबो होनानै देनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो ओ गोदान जानानै जोङो बेखौ अ बिजों होफानानै जोङो देयो देनानै जोङो ओ बियो जेब्ला गे गेब्लेयो अब्ला बेखौ सिथुमो ओ सिथुम सिथुम जोङो बेखौ सान्दुंआव एसे होब्रुनानै
औ।
भ'यामफोराव सोना दोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो गासै रो
औ ओ बिदिनो ओ नोंथां नाफामखौ ओ जेनेबा जागानो थाखाय बेसेदि बेसे सान नांगौ नोंथां?
औ नोंथां बिदिनो जोङो नाफामखौ जानो थाखाय‌ जोङो ओ बिदिनो सप्ता नांलाया ओ जोङो राननो थाखाय थाखाय सान्दुं मोनोबा ओ जोङो बारा गोबाव नांलाया बेखौ जोङो बिदिनो बाथोनबो एवना जाजायो बेयो मोदोमफ्रुयो माने संबाथाय गासैयावबो गोसार जोबनाय मोदोमजोबो
गोसा होनानै संनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ
बेखौ संनाय जायो आरो थास' बिथरि बायदि मैगंफोराव जोङो बेखौ होद्लानानै मोदोम थ्रु जानाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
जोङो बेखौ ओ नाफामखौ जोङो ओ न'आव थानानै जोङो गामि आ ओनसोलाव थाना मोनजाया बाबो जोङो गुबुनाव थायैबाबो जोङो बिखौ ओ बुकिं खामनानै जोङो पार्स सेल हरनाय जायो नङा होमबा नोंथा ओ गोजान गोजान जायगाफोराव ओ बिदिनो जोङो हरनानै जाबथिंनायखौ नुनो मोनो
औ दानियाथ' नोंथां ओ बे टाउन सहराव थानायफोराबो नाफामफोरखौ बायै बायै जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों बर'फोरा बिदिनो हटेल गिदोर बिदिनो दकानफोर होयो आरो बेफोरावनो बिसोरो सोरा नाफामफोरखौ अर्डार हरनानै
औ औ औ